औ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ फ्रि नोंथां
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां। औ आयदाया जाबाय ससियेल मिडिया दाथ अ जोंनि आथिखाल दा गोदान मुगायाव जोङो गोबां जेरैहाय ससियेल मदि गावनि जेसां माने गावनि खोथाफोर खौ जेरै गावनि नखरनिनो जा गावनि लोगोफोरनिनो जा जेसां बाथ्रा जोङो गासैखौबो जोंङो बांसिनखौनो जों ससियेल मिडियानिफ्राय मोजां गाज्रि गासैखौबो मिथिनो हायो नंङा होनबा?
नंगौ
औ जेरैबायदि जोंङो। ओ आथिखालाव जेब्लानिफ्राय माने ससियेल मिडिया जाबाय बे समनिफ्राय माने जोंङो जेरै ओ दा मोनसे जायगायाव जेरै आं दा ओ जाय ओनसोलाव आव दं बे ओनसोलाव थानानैनो गो गोबां जेरै गोबां जोंनि हादोरनि बाहेरनिबो खोथाखौ जोंङो बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंङा होनबा आरो जेरैहाय ससियेल मिडिया जानायनिफ्रायनो जोंङो जेरै जोंनि आइजो माहारिफोरखौबो गोबां रोखोमनि जेरै बिजनेस खालामनाय। नाय फोरखौ फालांगि खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनदों गोबां जेरै गावनि आरो जोंनि जोंनि कालसारफोरनि सोमोन्दैबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांखिनिखौ मिथिनो हायो बा गुबुननिखौबो जोङो मिथिनो हायो नङा होनबा?
उम उम
बिदिनो जेरैहाय जोङो आइजोफोरखौ जोङो जेरै दानाय लुनाय नाय बा गावनि संनाय खावनाय बायदि गाव जि रोङो बेफोरखौ माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों
आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेरै ओ रां आरजि जिनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो फारसेथिं नायोब्ला ससियेल मिडिया जानाय निफ्राय फारसेथिं जेरै गाज्रिबो जादों होननाय बायदि नङा होनबा औ जेब ब्लानिफ्राय ससियेल मेदिया जादों बै स समनिफ्रायनो जेरैहाय जोंनि बेलेगखौलाय मा बुंनो जोंनि गावनि माने हारिनि सुबुंफोरानो जेरैहाय गावनि पार्सनेल होननाय जेबोआनो गैला माने गावनि मोजां गाज्रि गासैखौबो माने ससियेल मेडियानि गेजेरजों फोरमायनानै लायो बेबायदि जानानै फैदों आरो ससियेल मिडियाखौ जुदि जोङो मोजां खामानिनि थाखाय बाहायोबा मोजां जोबोद मोजां बेनिफ्राय जों मुलाम्फा मोननो हायो नाथाय दायो आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि गाज्रि जानायखौबो जों नुगासिनो आरो बेफोरबायदि जा नाङा नङा होन मानोना गावनि माने जिबाबो गावनि पार्सनेल होननाय थानांगौ नङा
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो माने माबा मोनसे जेरैहाय मो मोजां खामानियाव जों बाहायनांगौ जेरै फरायनाय बेलायावनो जों गोबां जेरै गोबां गथ'फोरखौ जोङो न'आव थानानैनो गुबुन खामानि मावोब्लाबो बे जेब्ला साख्रि बाख्रि मावबाबो जोङो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों जोङो जायनि न'आव माने लेखा जेरैहाय थाखा फै फैसानि एसे खस्थ' जायो बेफोर बायदि गथ'खौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि मदद होनो हायो फोरोंनो हायो बेफोरबायदिखौ जों बे बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो ना
नंगौ नोंथां
आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा ससियेल मिडिया नि सि
निस्साय नोंथां आंबो बुंनो सानदों दा जिखिनि खोथा बुंलांबाय जोबोद सैथो खोथाफोरखौ बुंदों आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नंगौ दानि ओ जुगायाव मनो जों ओ ससेल मिडियानि गेजेर जों खायाफा गारजिजों थांनाय खायफा मोजांजों जोबोद मोजांजोंबो फैनाय खौ आं नुनो मोनदों आरो जे दा आं मोजांखौनो बुंग्रानोसै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां ओ मोजां हाबाफारियाव बाहायोब्लाथाय मोजां खामानिफोराव बाहायोब्लाथाय जोङो मोजां लामायाव थांनो हायो खायफा जुदि गाज्रि लामाजों जुदि थाङोबा बियो गावनि गोरोन्थियाव थाङो। गावनि बुजिस्लाबैयाव जुदि जोङो माबा मोनसे बुस्थुखौ सोलोंनो गोसो जेब्ला जोङो ससियेल मिडियायावबो जोङो सोलोंनो हायो नायनानै जुदि माबा मोनसे ओ बिजनेस लाइननि खामानि सोलोंनोबाबो सोरबा एक्स सार्टनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायनानै सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो आजि खालि माने आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोदो गोदायनि बायदि जोङो। टिउसननि थाखाय बा अनलाइन क्लासेसफोर गोदो गोदाय दै गैयामोन दा जोङो गोदोनि समाव माने जों टिउसन लानोबाबो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बा गोबां रां खरसा खालामनानै बहाबा बेलेगाव बरडं थानानै जोङो ओ टिउसनफोर लाहैनो गोनां जायोमोन। दायो दानि जोबनायाव नुनो मोनदों जे माने ससेल मिदियानि फैनायनिफ्राय दायो आरोबाव माने गोरलैसिन जाबोबाय।
औ औ नंगौ जोङो न' न'आव थानानैनो जोङो माने ओ जोङो जोय टिसारजों क्लास लानो गोसो बे टि जों न'आव थानानैनो क्लास खालामनो हायो। नङा होनबा अनलाइन क्लास औ
अनलाइन क्लास लानो हायो बिजनेस आइदियाफोर लानो हायो जों माबा मोनसे स्पर्सनि बागैबो सोलोंनो गोसोबा माबा मोनसे सोलोंथाइनि बिखयबो जों जों मिथियाब्ला जोङो मानो उयेक्लि बे बुस्थुखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नागिरनानै मोनो आरो थिग बेबायदिनो बुस्थुखौबो जुदि माने गाज्रि माबा मोनसे प्राइभेसिनि खोथा बुंबाब जों जुदि सोरबा बायदिया गावनि फ्राइबेसिखौ गाव मिथियों गावनो सेर गालां थाबनो बेबायदियाव माने ससियेल मिडियायाव थाबनो स्प्रेड जायो।
औ नंगौ।
बा गासिबनियबो एखे जाया साननायाथ' माने मोजांबो गाज्रिबो ससियेल मिडियाआव मोननैबो जुरिदत' जानानै थायो । दा बे हिसाबै जोङो आंथ' बेखौनो बुंनो जों जेसेबां हागौ एसेबां माने ससिल मिडिया मोजां खामानियाव बाहायोब्ला आरोबाव जों मोजांसिन माने जौगानोबो हागोन आरो । ससियेल मिडियाव गोबां मानि लाब दङ जोंनि थाखाय आथिखालावथ' माने गोदोनिख्रुइ बुहुद सुबिदासिन जाबाय ससेल मिड जानायनि जों गुबुन जायगायाव थांनोबो जोङो बे जायगानि बागै जोङो सिगाङावनो नायगिरनानै थानो हायो । बहाबा जुदि हान्थियोबा बे जायगाखौ बोरै थांनांगौ बे जायगायाव बोरै सहैनांगौ बेवहाय सहैनानै माबायदि थानो मोनगोन । बेखौबो जोङो रेडि जानानै थाग्रोनो हायो आरो ।
औ नंगौ नंगौ नोंथां ।
औ आरोबाव जोङो मा होनो बबेबा माबा मोनसे क्लासनि बिखय माने माबा मोनसे बुस्थु रोङाखैबाबो जोङो इमिडेटनो जुदि माबा मोनसे वार्ड बुजियाबाबो ट्रान्सलेट खालामनानैबो लगे लगे नायनो अबेबा मोनसे लेंगुवेज बुजिया बा बबेबा रावखौ बुजियोबाबो जोङो ट्रान्सलेटर दङ बेखौबो जोङो फडनो माने चेन्ज खालामना सोलायनानै ट्रान्सलेट खालामनानैबो नायनो हा थानाय जोंनाव सुबिदा दंसै माबा मोनसे बुस्थुखौ जों हिसाब थाबनो खालामनो हायाब्ला जों दायो माने ओ लिरै लिरै खालामनो गोनां गैला आरो जोङो बेफोरखौबो माने मबाइलावनो खालामनो हायो
औ
बे मबाइल जुग जानायनिफ्राय ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय जोंनि माने सानफ्रामबोानि डैलि लाइफ आ बुहुद गोरलैसिन जाबाय आरो ना नोंथां गोजानाव थानानै बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थानानैबो जोङो दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ मोननो हायो । निजेनो ओ जिथुनाखि सोलिबाय थानाय खौरांफोर गुबुन सासे लोगोनो न'खरनि मानसिजों जोंङो रायलायनो हायो खोन्थाहरनो हायो । थिग बेफोर बायदिनो माने ओ मोजां गाज्रि जों रायलायलायनो हायो आरो । आरो लोगोसे उम
जों गोबां इनकाम खालामनाय खालामनोबो हायो औ नंगौ ।
गोबां मानि बिजनेसफोर ओ जोङो मावनोबो हायो । मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव गोबां बिजनेस आइदियाफोरबो दायो जोङो बेफोरखौ नायनानै सोलोंनाबो लानो हायो। आरो निजेबो सोलोंनानै जोङो मावनो हायो गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो बेल' नङा जोङो बे ससियेल मिडिया जों साइद बिजनेसबो मावनो हायो आरो स ससियेल मिडियाजोंनो जोङो डाइरेक्टलिबो कामायनो हायो आरो । बेफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो । उम आरोबाव माखासे स्किल्सफोर थायो । स्किल्सफोरखौबो जोङो ससियेल मिेडियानिफ्रायाम माबानानै सोलोंनानै लानो हायो आरो।
औ औ नोंगौ। औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो थारखौनो बुंदों । जों ससे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानिफोरखौनो जोङो मिथिनो हायो बा रोङो । जेरैहाय ओ बेबायदिनो नोंथाङा दा फोरमायनांनाय बायदि ओ जेरै गोदोथ' बेफोरबायदिया गैयामोन । खिन्थु नाथाय दायो दं । बेनिखायनो दि जोंनि फारसेथिं नायोबा जोंनि उम हारिनि सुबुंफोरा गोबां जौगादोंबो जेब्लानिफ्राय ससियेल मिड नङा होनबा आरो जेरैहाय जोङो
गोबां रादाब बिलाइफोरखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो । आरो जेरै ओ गोबां सुबुंफोर दं जायो माने मोसानाय मुसुरनाय बा मेथाइ खननाय बायदिफोराव जोबोद आखा फाखा नाथाय बिसोरो माने बेफोरखौ खालामनो थाखाय सुबिदा मोनामोन गोदो नाथाय दानि जुगाव बेबायदि ससियेल मिडिया जानायनिफ्राय माने बिथांमोना माने जेरावबो माने बाहागो लानो मोननो हायो आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने बेफोरखौ दिन्थिनो हायो । मानसिफोरखौ माने देखायनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां माने गुबुनखौबो फोरोंनो हायो जेरैहाय गथ'फोराबो माने बै लाइमोनफोरनिफ्राय दा नुलांदों आरो जोङो जुदि ससियेल मिडियाफोराव जुदि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ होयो बा मोजां मोजां कनटेन्ट फोर खौ लिरोबा जोङो ओ जोंनि नेक्स्ट जाय जेनेरेसन दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिथांमोन बिसोरबो माने मोजांखौ सोलोंनो हागोन नङा होनबा? आरो जुदि जों बेफोरबायदि मोजां खामानि मावालासिनो जुदि जों ओरैनो माने कनटेन्ट जानांगौ होननानै जानला मोनला गावनि पार्सनेल लाइफफोरखौनो जुदि जोङो ओरैनो प्राइभेट प्राइभेसि गैयालासेनो लाबायो ओमबा बे उन्दै गथ'फोराबो जोंनिफ्राय बेफोरखौनो सोलोंगोन बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ खालामालासेनो मोजां मोजां जेरै फरायनायनि बेलायावनो जा खामानि दामानि गावनि कालसार दिन्थिनाय बायदि मोजां मोजां खामानिफोरखौ जों मावनांगौ। नङा होनबा आरो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। समाबो जाबाय गुबुन मोनसे आयदा गुबुन मोनसे आय जों जोङो सावरायोबा मिथियो औ।
जागोन दे नोंथां दे जागोन ।